हेलौ नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङ सम दङ ना?
औ दं नोंथां
बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोराव दैज्लां बोथोराव
अ भागों नोंथां जोंनि ओनसोल गामि एबा ओनसोलाव जों दैज्लां बोथोराव जों
औ
सिंहाहा भेन्दि लेस्रा बेनिफ्राय खांख्रिखला बेबायदिनो बायदि बायदि बिदि रोखोमनि मैगं गायनानै जों जायो
बिदिनो नोंथ दैज्लांबोथ' नङा नोंथां गामि एबा ओनसोलावबो नामा नों
औ गायो नोंथां
औ ओ माइखौ माबायदि गायो नोंबा ओनसोलाव नोंथा एसे फोरमायना होलाय
अ जागोन
जों गामियाव गिबियावनो जोंङो दुब्लिखौ हालेवग्रोना लानानै
औ
बेनिफ्राय हायामोनबा खाराय खारायनानै जों बेखो
औ
मोजाङै दुब्लिनि हाग्रा बंग्राया थैजासे जों बेखौ खौ दै सोनानै दोना फेसेवनानै जों बेखौ आरो मोजाङै हाले-वनानै जों माइखौ गायनाय जायो। जोंहा खैथा फोना जों माइखौ गायनायनि सिगां जों खैथाखौ फोग्रोनानै दोननाय जायो।
औ
बिदि जोङो आलि बेबायदिनो गायनो गोनां जानायाव जोङो टेक्टरजों एवनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो।
नोंथांमोननि गामिया गोदोनि बायदि मोसौजोंनो हालेवो टेक्टरजों हालेवो नोंथां
जोंनि गामि एबा ओनसोलाव जों बांसिन मोसौजों एवनायखौ जों खम नुनो मोनो नुग्रा जाबाय
औ
टेक्टरफोरजों जों एवनायखौ बांसिन नुनो मोनो गामि ओनसोलाव।
औ बिदिनो ओ नोंथाङा मिथिनाय जेनेबा ओ एसो माइफोरनि मोनफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
जोंनियाव जों बायदि रोखोमनि माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय
औ
रनजित बायसमुथि जोसा माइब्रा
औ
परिमल बेनिफ्राय जों जंग' बन्द बायदि बायदि रोखोमनि जों माइ गायनायखौ नुनो मोनो।
औ नो थिग नोंथाङा औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो दैज्लां बोथोराव बिदिनो ओ गोबां मैगं थाइगं गायो जेरै जिंखा भिन्दि पटर बिदि लेसा फान्थावफोरखौ गायनो गायनायखौ नुयो आरो दैज्लां बोथोराव। ओ थिगबायदिनो ओ जों दाथ' दैज्लां बोथोर दाथ' माइनि आबाद मावखायो नङा नोंथां बिनो गुबुन जायगा एबा गुबुन ओ गा-गामिफोराव ओनसोलफोराव जों बिदिनो मेसें बोथोराव दै माइ गायनाय नुयो आरो जोंनिया दैज्लां बोथोराव माइ गायो मानोना बे बिसोरो मेसें बोथोराव गायनायनि जाहोना जाबाय बिसोरनिया मेसें बोथोरावसो दैया थायो। आरो जोंनिया ओ दैज्लांबोथोराव गायनाय गायनाय जाहोना जाबाय जोंना दैज्लां बोथोरावसो जों दैखौ मोनो नङा होनोमा नोंथां?
औ नोंगौ
ओ थिग बेबायदिनो जों ओ माइखौ गिबियावनो गायनो थाखाय जोंनो ओ बिदि खोथिया नांग्रोन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ।
अम बे ओ खोथियाखौ जोङो ओ खोथिया फोनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइलि नांग्रोगोन बे माइ जोङो गोदोनि माइ बोरायथ नङाब्ला जों हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो माइलि बायनानै लाबो आरो नोंथां बेमायलिखौ जों खोथिया होनो थाखाय गिबियाव जों बेखौ हाथैनि बस्थायाव सोनानै जों बेखौ बिदिनो हाखर एबा दंग' हरसे हरनै सोमना दोनो आर नोंथां।
औ नंगौ
औ बे हरसे हरनै सोमनानै दोननानै जों बेखौ बोखांनानै जों बेखौ बिदिनो हायाव माने एबा गुबुन ओ फोराव जोंल'कबनानै दोनो आरो लखबना दोनखांनानै जों बेखौ थालिर बिलाइखौ जोङो लाबोनानै जों बेखौ ओ जेनेबा बिदि होथेना दोनो आरो खोबथेना दोननाय बायदि खालामो। थिग बेबायदिनो बिनि हरनै उनाव एबा हरसे उनाव जों नायोब्ला बेयो गया जोंनिया बिदिनो गाजा हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ जेब्ला बे माइलिया गाजा हरो अब्ला जों बेखौथ' खोथि थिया महरै फोनांगोन नङा होमबा नोंथां? बेखौ खोथियाफोरनि थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोनना लानांगौ गोनां जायो जों दुब्लिकेटव एवो दानियाथ' बांसिन ट्रेक्टरजोंसो एवो नङा होमबा नोंथां? औ गोदोनि बायदि मोसौ जाव ननायखौ आं नुनो मोना मोनला। माने गोदोसो बांसिन मोसौफोरजों एवोमोन दा बिदिखौ आं नुनो थांला दानिया बांसिन मानसिफोरानो ट्रेक्टरजोंसो एवो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
अ थिग बेदिनो जेब्ला बे खोथियाया जौवो अब्लानोया जों बे खोथियाखौ फुनानै जोंङो दुब्लि एबा फोथार माइ गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो नोंथां। जों बे खोथियाखौ आखा आखा स फुनानै जों मोजाङै खानानै दोनो। ओ ओमफफ्राय जोंसा खोथार एबा दुब्लियाव माइ गायगोन जों बे फोथारखौ मोजाङै फोमोननानै लाखैयो फोमोननानै ला खांनायनि उनाव जों बेयाव माइ गायो। थिग बेबायदिनो जों आलिफोरखौबो गोदान गोदान खोबाय थायो नङा होमबा नोंथां बोसोर बोसोरनो। माने ए बे फोथाराव जों दैखौ जमा लाखिनो थाखाय जों आलिफोरखौबो मोजाङै खोनानै दोनखानाय जायो। थिग बेबायदिनो जेब्ला माइखौ गायखां माइ गायसै जों हाग्रा थैनाय हासारबो होयो माइ गायखांनानैबो जों हासार होयो। थिगबायदिनो जेब्ला माइया एसे जौवो एबा सोमो अब्लानो जों बे फोथाराव जों हाग्रा जानायफोरखौ जों फुनानै होयो आरो नोंथां जाहाथे माइआ जौनायाव एसे मोनो ओ थिग थिग बेबायदिनो जेब्ला माइआ मोनो अब्ला हेल' नोंथां
औ नोंथां
हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ जेनेबा जों बे माइखौ आगोल जों आखायजोंनो हायोमोन नङा होनबा? नोंथां
औ नोंगौ
औ जों दानिया बिदि हानायखौ नुनो थांला आरो जों दानिया मिसिंफोरजोंसो बांसिन हानायखौ नु गयो नङा होमबा
औ नंगौ
औ बे माइ मोननायखौ हानानै लांनानै जोंङो न'फोराव दोनहैयो नङा होमबा नोंथां मेसेंफोरजों मारा नायो आरो गोदोथ' जोङो मोसौजोंनो बांसिन बि मारा लानाय नुयोमोन नङा होमबा
नोंगौ
औ दानिया गासैबो समनि आंखाल नालाय जोंङो थाबनो जानायखौ नायो आरो बिनिखायनो। ओंखायनो जोंङो मेसिंफोरजोंसो नानायखौ नुनो मोनो। औ थिग बेबायदिनो माइ नानानै जों जा जिगाब मोनो बे जिगाबखौबो गोबां खामानियाव बाहायो। गनो हायो आरो जोंङो बिदिनो जों जिगाबखौबो फाननानैबो रांनो बिदिनो जों ङो बे जिगाब खौनो मोजाङै माइरं खालामनानै दोननानै जोङो उ बिदिनो माइहं खनानै लाय जोङो बिदिनो मोसौफोरनोबो दैज्लां बोथोराव होनो हायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो बे जिगाबखौ जोङो बिदिनो हाइजें आरो बिदिनो हाइजें आरो बिदिनो हान्दै गायनायफोरावबो जों बाहायो आलु गायनायफोरावबो औ जेब्ला बे जोङो बे माइ हाखांनानै जेब्ला जोङो नाराथ थायो बे नाराखौ जोङो हाया लागासिनो जोङो बेयाव जोङो मथरफोरबो फोनो हायो आरो नोंथां औ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव जेने'बा फोथाराव जेनेबा दैज्लां बोथोर बोथोर जोबखांनानै मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन
औ
जों गामियाव जों माइ गायखांनायनि उनाव दुब्लि फोथाराव जों बेसर फोनाय नुनो मोनो दुन्दिया मथ थर पेसि
औ
बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि
औ
फोनायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बे जिगाबखौ मा मा खामानियाव बाहायनायायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय हागोन दां
औ जागोन नोंथां जों जिखाबखौ बायदि बायदि मैगं गायनाय एबा मा होनो बानाय बेसाद बानायनायाव जों बेखौ बाहायनो हायो जेरैहाय जों मैखुन बानायनायाव बाहायनो हायो बेनिफ्राय जों आलु गायनाय बेबायदिनो थास' गायनाय हालदै हालदै गायनाय बेफोरबायदि आरो बायदि बायदि बायदि बायदियाव जों होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
नगौोंथ थिक नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बिबदिनो जिगाबखौ गोबां खामानियाव बाहायो